द
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ थारैनो खोनानो मोनदों नोंथां।
अ दे दिनैहाय जोङो मानि बागै रायज्लायनो?
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैहाय आबादनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां।
अ जागोन दे औ रायलाय जागोन दे।
औ औ बिदिब्ला नोंथांनो आङो फोरमायग्रोना होनोना नोंथाङा आंनो आबाद मावनायनि बागै फोरमायग्रोनानै होनो नोंथां।
ओ नोंनो फोराय-फोरोंग्रो- फोरमायग्रोदो नामा नोंथाङा। नोंसिनिथिं मा मा आबाद खालामो।
बिदिब्ला नोंथांनो आङो आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनानै होनोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथाङा आंनो फोरमायग्रदो नोंसिनिथिजायनिखौ
जोंना आबाद मावनाय होनोब्लाथ' बर' समाजाव गोबां आबादखौनो जोङो मावनायखौ खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंना आबादखौ मोननै रोखोमै मावनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोर बा जोङो मेसें बोथोर बे मोननै समावहाय जोङो बर' सुबुंफोराहाय आबाद मावो आरोना नोंथां। ओ जेरैहाय जोंना दा दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन बर'फोरखौनो ओ दुब्लि फोथार रावहाय माइनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां ओ मानो होनोब्ला जोंनिया ओ बोसोरावहाय जानो थाखाय माइ आबाद मावनाया जोबोद गोनांथार आरोना नों थां जाय माइ आबादखौ मावनानैहायसो जोङो बेनिफ्राय माइरं मोननानै बोसोरसेहालागै जानो हायो नङा होमबा नोंथां औबेनि थाखायनो जोंना बर' समाजावहाय ओ बर' सुबुंफोरा गिबियावनो जोङो दैज्लां बोथोर सौफैयोबोला ओ माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुग्रयो आरोना बेनि उनावहाय सो जोङो गुबुन गुबुन आबाद मावो। बिदिनो जोंना जेरैहाय दैज्लां बोथोराव गोबां मैगं थाइगं गायो जेरै ओ जोगोनार, जिंखा दैज्लांनि पानिलाव बायदिसिना गोबां रोखोमनि जोंना दैज्लां बोथोराव मैगं गायो आरो। नाथाय जोंना गुबै आबादानो जाहैदों बर'फोरनि गुबै आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइ आबाद खौनो बुंनांगोन आरोना नोंथां ओ माइ आबाद खौ जोङो माबोरैहाय मावो बेनि बागै आङो नोंथांजों फंनैसो फोरमायनानै होनोसै नोंथां ओ गिबियावनो जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोलैनि गोनांथि जाग्रोगोन आरोना नों थां बे जोलैखौहाय जोङो माबोरैहाय मोनगोन होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बेखौहाय बाजार बा गलाफोरनिफ्राय नार्सारिनिफ्राय जोङो माइनि जोलै लायग्रोनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो नार्सारिनिफ्राय लायाबा जोङो बोसोरसे सिगां ओ माइनि आबाद मावखानाय बेखौबो जोङो लाजायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ बेबायदिनो बोसोरसे सिगां मावनाय माइ आबादखौबो जोङो माइज्लि महरै बाहायो आरोना नों थां बेखौहाय जोङो फाथोनि बस्था बा प्लास्टिकनि बस दा बेयाव जोङो दैयाव सोमना दोनग्रोनांगोन ना नोंथां हरनै बा हर नि थाखाय जोङो गिबियाव बे माइज्लिखौ दैयाव सोमग्रोना दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौबो थांनानै बोरियाव हरसे बा हरनैनि थाखाय जोङो फोराननानै दोनबावनाय जायो। जायो आरोना नोंथां अमानिफोरा नांगौ होनोब्ला जोंहा बेनिफ्राय ओ होमबासो गाजा ओंखारगोन। नाङा होमबा नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बे माइज्लि खौ जेराव फोगोन बे जायगायाव थांनानैहाय जोङो गिबियावनो हालेवग्रोनानै लानांगोन हालेवखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव दै होनानै दोखो दोखो हाब्रु बानायग्रोनांगोन आरोना हाब्रु बानायखांनायनि उनाव जोङो मै होनानै दैखौ दसे जबोनांगोन जाहाथे हाया दैजों मोजाङै गोरोबो बेनि उनावहाय जोङो बे सोमनानै दोननाय माइज्लिखौ जोङो लांनानै दुब्लिफोर फोथारावहाय बेबायदिनो माखासे दोनग्रा आइजेंफोराव लांनानै जोङो सारस्रिनानै फैयो आरोना नोंथां जाहाथे बेयो सा सायावनो जायो। बेबायदिनो फोनानै जेब्ला बेयो ओ सान थामब्रा सानब्रै जागोन अब्लानो बियो एसे जौहांनो हमो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ उम दानसेसो जायोब्ला जोङो फुजानाय जायो आरोना नोंथां।
अ अ अ
बेनि उनावहाय जोङो दानसेसो जायोब्ला बेबायदिनो गाबोननिया आइजो माहारि बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानैहाय जोङो हाजिरा फुनो लेंहरो आरो ना नोंथां खोथियाखौ औ बेबायदिनो हाय जोङो खोथियाखौ ओ फुनानै खानो थाखाय मुथि जायखौ जोङो मुथि खानाय होनो बेखौ खानो थाखाय जोंनो ओ जेरैहाय थोरि हाग्रा बा जोङो औवानि थेङल ओ गय दुखनानि दिरुं बानायनानै जोङो खानाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे जोङो बेखौ लांनोबो मोजां जायो बा जोङो बेयाव आलाय सिलाय जाया बेनि थाखायनो जोङो बेबायदि मुथि खानाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो जि जायगायाव माइखौ गायगोन बै जायगाखौ जोङो गिबियावनो ओ हालेव हुग्रोनानै लानांगोन बा जोङो बेखौ हालेवखांनायनि उनावहाय आलि दाननांगोन आलि दाननायनि उनावहाय जोङो बेयाव दै सोनानै आरो खनसेबाव हालेवनानै आलि नाय जायो आलि खोखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ खौबो आइजो माहारिफोरखौ लेंनानै माइ आबाद खौ मावनो बा गायनो जोङो लेंहरनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां
माइ आबादखौ गायखांनानै जोङो जेब्ला लास्टआवहाय माइ आबादा जोबां जोबां जागोन अब्ला जोङो गोदो गोदाय हाल जांख्रा जानाय बेखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंना दानि आथि आथिखाल मुगायाव बे हाल जांख्रा जानायखौ जोङो नुनो मोनला आरोना नों
औ औ नोंथां
औ दानियाथ' जोंनिया गोबाङानो ट्रेक्टरजोंसो हालेवो नङा होमबा नों ट्रेक्टरजों हालेवनानैसो माइ आबादखौ मावो बेनि थाखायनो जोंनि दानि मुगायावहाय बेबायदि हाल जांख्रा जानायखौ जोङो नुनो मोनला गोदो गोदाय जोबोरैनो बेहाल जांख्रोरा समावहाय रंजायोमोन बा जोङो जमा जानानैहाय माइ गायग्राफोरजों बेबायदिनो ज'नो ओंखाम जालायोमोन बा जौ सेरेब लोङोमोन बेबायदिनो माइ खग्रा हमनाय बायदिसिना जोङो संनानै जायोमोन आरोना नोंथां बे हालजांखोरा खालि बेनिउनावहाय माइआ माइ गायनाया जोबनायनि उनावहाय बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोर बोथोरनि आबादखौबो मावनो आखाइयाव लायो आरोना नोंथां जोंनि बर' सुबुंफोरा बा जोंनि बर' आबादारिफोराहाय बेबायदिनो दहाय बुंलांनाय बायदि आङो जेरै दैज्लांनि जोगोनार दैज्लांनि खमब्रा दैज्लांनि पानिलाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो मावनाय खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा बेखौ आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां दैज्लांनि आबादखौ माबोरैहाय मावो बा जोङो मेसेङाव मा मा आबाद मावो
हागोन दे नोंथां माने जोंथिंजाय माने नोंसोनथिंनि फ्रा बेलेग जोंनिथिंनाया बेलेग गावबावगाव एरिया लायै एरिया जायगा लायै जायगा बेलेग बेलेग गायो थ'ना नोंथां औ जों थेंनिया दा मा जोंथिं मानिे दा मोननै खननै गायो माइखौ मेसेङावबो गायो ओमफ्राय दैज्लाङावबो गायो आरो मेसें मेसेङाव माने मेसेंनि मेसेंआव दैथ' मोना मोनाबाबो माने पावार टिलार बाहायनानै माने बर' दान होननाय मोनसे माइ थायोना बेखौ माने मेसेंआव मेसेङाव गायो आरो जोंनिथिंजाय मेसें खनसे माइखौ बोखाङो मिथिंना ओमफ्राय द आरो बेखौ हा खां माने दैखौ सोगोरजोबनानै हखौ आं दाथ' जोंथिंबो हाल मोसौनि मोसौ गैलिया जोंथिंबो ट्रेक्टरखौनो एवो दानि जुखौ मोसौखौ मोसौजों एवला ट्रेक्टरजों एवबाय माने ट्रेक्टर गोखां दोखो हाखौ एवनानै लाखांनानै दैखौ आराम सोनानै दोनो आरो दै सोखांनानै रुइहैयो आरो मेसेंआव पावार टिलार बाहायनानै आरो मिेचनजों आरो दै सारखोनानै बेओ आरो मोजां हा खुरै होखांनानै आरो माने हालेवबावखांनानै गायो आरो बेयो ओमफ्राय दै दैज्लांनि अखा मोननायावनो माने माइया मोनो आरो एसे बे मेसेंनि माइया एसे खस्थ' जायो आरो माने माइ फिथाइ मोननायाव बोखांनो। खस्थ' जायो एसे माने दै मोननाय। खस्थ' जायो आरो बाहाय माने बैसागनियाव हानायजों माइ मोननायजों बिदि जायो आरो ओमफ्राय दैयावनो हानांगौ जायो। माइखौ। खानानै ओमफ्राय मुथि खायै खायै खानानै फोराननानै लानांगौ जायो बजाफोरखौ ओमफ्राय बोरियाव थाबैनो बोखांनानै दोननांगौ जायो न'फ्राव थाबैनो लाबोनांगौ मेसेंनियाखो खस्थ'सिन जायो आरो माइ थिखोनाया।
औ नंगौ।
दैलांनिफ्राय माने मो दै मोननाय जायो नालाय बेखायनो माइ फिथाइआ एसे खस्थ' जायो बोखांनायाव थेवबो माने खननैखौ मावो आरो जोंनिथिंजाय। मेसेङावबो माइ गायो। दैलां आवबो माइ गायो दा दैलांनि सिजेन दा थ' गायबायानो दैलाङाव जोंनिया माइसा माइसालि मोनसे गायो माइ गोदान मोनसे गायो। माने ओंखाम गोरलै जाग्रा मोनसे माइसालि होननाय थायोना जेरै फुलफाख्रि माइ खोनादोंना नों
औ औ खोनादों नोंथां।
जोंथिं ओंखाम गोरलै जाग्राया बे आरो फुल फाख्रि होननाय माइखौ गायो। माइसा माइ बेखौ गायो माइब्रा इखौ गायो ओमफ्राय माइ गान्दा रनजित होननाय मोनसे दङ माइ गोदान बेखौथ'। गोरलै जाया जोंनिथिं। ओइ माइसालि ओंखाम दैलाङाव बे मोनथामखौ गायो आरो।
औ औ।
दा गायनाय प्रसेसा नोंसिनिजोंनो एखे खालि जोंनि थिं मा मोन मोननै मोननै सिजोन गायो आरो मेसेङावबो गायो। दैलां आवबो गायो बे आरो गायनाय प्रसेसाथ' नों दहाय जेरै होनदों बिदिनो एखेयानो
औ औ।
माने माइखौल' मोननै सो गायो आरो मोननै बोसोर जेनेबा बोसोराव खननै गायो आरो दै मेसेङावबो दैज्लाङावबो। ओमफ्राय दाया खस्थ' जायो माने माइ मोननाय सम माइ फिथाइखौ बोखांनायाव। खस्थ' जायो मालाबा दै सोमनानै गाज्रिबो अबावबा गाज्रिबो जायो बहुद खस्थ' फोराननानै सनांगौ जायो आरो।
औ औ नंगौ।
ओमफ्राय आबादाथ' मेसेङावबो दैलाङाव बो खालामो जोंनाव मेसेङाव बुहुद माने जोगोनार जोगोनारखौ बिराद जोंथिं बहुद खेथि खालामो आरो जोगोनार। ओ थायसुम। ओमफ्राय बिलाहि बेफोरखौ बिराद माने बिगा बिगानैै बिगाथाम बिगाब्रै बिदि आबाद खालामो जोंथिं। फाननो बिजिनेस खालामो न'खर खुंनायाव फैसा थाखा। हेल्प होयो आरो। जोंथिं माने मेसेङावबो बुहुद खेथि खालामो आबादारिफ्रा।
औ।
ओ बाहाय आरो गोबां रोखोमनि हासार सारनाय जायो मेसेंआव माने फार्स्टआव हालेवग्रोगोन हालेवखांनानै मोजां हाखौ दल दल खालामनानै लाजोबगोन बेहाय आरो फोगोन फोखांनानै आरो माने गायजोबस्लायजोबबावगोन आरो बे लाइ बेफोरखौ मोजां लाइन लाइन लाइन गायगोन। खुमब्राफोरखौ माने लाइन लाइन लाइन आलि खोनानैसो होयो आरो बिथिंजाय।
औ नंगौ।
बे जोगोनारफोरखौबो माने जोंथिना आलि फोयो आरो। आलिनानै माने लाइन लाइन लाइन लाय लाइन लाइन गायगोन गायखां जुबनानै जेखिया जोगोनारफ्रा मानलानो जानोसै
औ।
औ औ नंगौ।
मायनाराखौ समान हानानै लाखांजोबनानै जाबनानै दोनो। माइन रा हरसिबो बारा जोंथि आबादारिफ्रा बेखौ जोगोनार थाइबें बिलाहि बिसोरो माने जौनो हमो मानलानो हमो होमबा? माने हायाव आराम बनानै दोनजोबो आरो बे मलामाखौ। मायने ओमफ्राय मनाय जिगाबथ' होनलाय बेखौ नारा।
औ नारा मोनो
नाखौ माने मोजां लामनानै माने फुरा मिलायनानै फनलानानै होजोबगोन आरो।
उ
बे सायावनो मान मोजां मान लागोन आरो माबाया जों बिज थाइसुम मानलाना मोजां थायसिगोन आरो बिलाहि माने एम्फौ जाला आरो। एम्फौ जायाबा हायाव डाइरेक्ट हायाव मानला होयोब माने हानिफ्राय बुहुद गोबां एम्ौ थायोोना बे ए्फौा फिथाइ जाख्लानानै माने आबादखौ नस्थ' खालामो बेिफोरखौ नस्थ' खालामो। दखायनो सिखााब मोजां